नोंथां नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथांखौ गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं मोनसे आयदानि एबा टपिकनि सायावहाय रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दायो आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन आं बे समावहाय ओरैनोसो दङ।
अब्ला आं टपिकखौ नोंथांनो फोरमायनोसै जोङो एम्फौ फिसिनाय एबा इन्दि एम्फौ बेनि बागै आङो नोंथांजों रायज्लायनो सानदोंमोन
औ नोंथां राज सावरायनो हागोन जोबोद मोजां आयदा बेथ' बे जोंनि सावरायनो गोनां मोनसे आयदा बिदिब्ला नोंथाङानो आयदानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होग्रोदों
अब्ला जो आयदानि सायाव जोङो थाङो मोनथाम एम्फौ एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथिखायो जोंनि बर' साफ्रोमबो जोङो दिनैहाय एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार जोङो न'खरफोरखौबो खांबोनाय एबा रांखावरि आरजिनाय बेफोरबायदि आरो माखासे गानग्रा जि दानानै माखासे मुलाम्फा खालामनाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनो जे जोङो बुंनो थां अब्ला जोङो बुंनो थांगोन नोंथां एम्फौखौ जोङो माबोरैहाय फिसिनाय जायो बेनि सोमोन्दै जोङो एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोङो जोङो जे फिथोबफोरखौहाय मा खालामो जोंनि बर' आइजोफ्रा मा खालामो जे हाला हाला सुनानै आराम गलै सोनानै मोनसे जायगा दाबसे जायगायावहाय जेरै मोसरोमफ्रा बानो हाया बेफोरबायदि जायगायावहाय मोजाङै आलायनानै दोनो बिदिनो गोजां बोथोर एबा गोलोम बोथोर जेरै गोजां बोथोरावहाय ओ बे एम्फौआ सिखिरि जानो गोबाव सम लायो बिदिनो जिबा जिबा सान आरो नैजि सान बिनि गेजेरावहाय एम्फौआ सिखिरि जानानै ओंखारो आरो जेब्लानाखि गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर समावहाय एम्फौआ एबा सिखिरिया देरनो थाखाय गोबाव सम बियो ओ स्नि सान एबा जि साननि गेजेरावनो बियो सिखिरि महर जानानै ओंखारो आरो बे सिखिरिफ्रा बिदै दैनानै माखासे बे बिदैफोरखौहाय मोजाङै मोजां सि फोरावहाय ला लानानै बेखौहाय खाथ'बनानै दोननाय जायोमोन आरो बे खाथ'बनानै दोननाय ए एम्फौ बिदैया एबा सिखिरि बिदैया सानथाम एबा सानब्रै बिनि गेजेरावहाय फिसा गोललै गोललै बेरनाय जायो बै फिसा गोललै गोललै बेरनाय समावहाय बे बेरोब्ला बेनो आदार हिसाबै बै जोङो जायखौ जोङो बुङो इन्दि बिलाइ बै इन्दि बिलाइनि से गोरलै बाहागो बे गोरलै बाहागोफोरखौ बे एम्फौ फिसा फिसानो एबा बे सिखिरिनिफ्राय ओंखारनाय बिदैनिफ्राय जे ओंखारनाय एम्फौ फिसा बेनो होनाय जायोमोन नाथाय बिस बिसोरनि हाथाया गोरलैखाय बिनिखायनो बे इन्दि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायोमोन जेब्लानाखि एम्फौ एम्फौआ देरदोखो देरदोखो देरनानै अब्ला बे ओ बिमानि महराव लायो अब्ला बि बिसोरनो मानो इन्दि बिलाइ नङाब्ला जेरै गामबारि बिलाइ जेरै थासुमलि बि बिलाइ जों बेफोरबायदि खौ होनानै जोङो एमफौखौ जोङो फिसिनाय नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बुंनो हायोबा जोङो बांसिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा नो एमफौखौ फिसिनाय जायो बांसिनै जोङो बे एमफौनो देरदोखोन देरदोखोन देरनानै एमफौआ जेब्ला मोनो एब्ला जोङो एमफौ खौ जोङो मा माब्रैहाय जोङो मोन मोननाय होननानै जोङो सिनायो अब्ला जोङो मिथियो जे एमफौआ जाय एमफौआ मोनबाय बियो गोजौ फारसे दावखोयो आरो बे जेनाखि आदार होनाय इनदि बिलाइ बे इनदि बिलाइनि दे देनथा खर'आव दावखोनानै थायो आरो जों बे एमफौखौ दाङोब्ला बे एमफौआ ख्र' ख्र' ख सोदोब बेफोरबायदि होयो अब्ला जोङो बेफोरबायदि एमफौआ ख्र' ख्र' होनोब्ला जोङो जेनेबा थालिर बिलाइ मोखोना बिलाइ बेफोरबायदियाव दोननानै बेखौहाय फिथोब थोबहोनानै दोननाय जायो बिदिनो बे फिथोबखौ थोबखांनायनि उनाव बियो फिथोब जानो महर जानो थाखाय एमफौआ मानो ओ फिथोब लुयो बिनि गेजेरजोंसो साननै एबा सानथाम बेनि गेजेरजोंसो बे फिथोबखौ खानाय जायो जेरै बे फिथोबनिफ्राय जोङो एमफौखौ मोनो बे एमफौखौ जोङो बर'फोरा मा आदार हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो बे एमफौखौ जोङो आदार आदार हिसाबै बाहायनायनि अनगायैबो जोङो बाजार गलाफ्राव लांनानै मा होनो जोङो बेफोरखौ जोङो फानहैनानै माखासे रां आरजिनाय आरो जोङो मुलामफा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो नुनो मोनो नुनो मोनबावदि आरो बे एमफौ मोदोमखौ फान खांनायनि उनाव जे फिथोब थालांनाय बे एमफौ फिथोबखौ थालांनायखौ जोङो मा खालामो गोदोनि जे बर' आइजोफ्रा बेखौहाय मोजाङै दैयावहाय रुनानै बेखौहाय खुनदु लुयोमोन बे खुनदु लुनाय खौहाय जोङो इनदि जि एबा जों इनदि जि दानो थाखायहाय जोङो बिदिनो जोङो बेखौहाय खुनदुं लुनायनि गेजेरजों जोङो बेखौहाय जि दानानै जोङो माखासे मुलामफा खालामनो थाखाय बाजार गलाफ्राव फानहैनाय जायो आरो जोङो बे इनदि जिखौ मा खालामो जेब्लानाखि जोंनि मोदोम फाव जेनाखि जोङो एलारजि होननाय बुङो मोदोमाननाय बेफोरबायदि मोदोम माननाय एबा जोङो हांगुमुर जानाय समफ्रावहाय जोङो बे इनदि जिखौ जोङो जोमोब्लानो जोंनि माननाय जे एलार्जिफोर बेफोरबायदिया हामो होननानै जोङो फोथायनाय दंमोन दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलावहाय बे एमफौ फिसिनायखौ माबायदि फिसियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा ओ जेरैबायदि बुंबोदों एमफौ फिसिनायनि आदब खानथि बे जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फियो ओ आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दे एमम खौ फिसिनाया जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनसे नखर दैदेननायाव बा रांखान्थि बिथिङाव गोबां जोंनि बर' नखरफोरखौ हेफाजाब होबोदों आथिखालाव जों नुनो मोनोदि बे एम्फौ फिसिनायनि बिबांखौबो जों खम जाबोनायखौ नुदों जों एम्फौखौ जुदि फिसिनानै जि बेनिफ्राय जि फिथबो ओंखारो बे फिथोबखौ फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो आथिखालाव बे जि एम्फौ फिथोबनिफ्राय जि ओंखारनाय खुन्दुं बे खुन्दुङा आथिखालाव ग्लबेलाइजेन सिनबो जाबाय नामा नोंथां औ औ नोंथां
औ नोंथां बेनि थाखायनो जोंनि जे आसामनि बे सुवालगुसि बेबो गोबां मुंदांखा इन्दि खुन्दुंनि थाखायनो इन्दि जिनि थाखायनो नङा होमबा नोंथां औ आ औ नोंथां औ ओ बे जों आथिखालावबो जे जों आइजोफोराहाय ओ बे खामानिखौ ओ मोजाङै मावोब्ला गोसो होनानै मावोब्ला जोङो माने गोबां रां खामायनो हायो बे रां खामायनायजों जों न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो लोगोसेनो जोंनि जि ओ न'खराव माने न'खरनि रांखान्थि बेवहाय जों गोबां हेफाजाब खालामनो हायो जेरै गथ'फोरनि फरायनाय खरसा बेफोरखौ जों मोजाङैनो दैदेनलांनो हायो
ओ आथिखालाव जोङो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि एम्फौ फिसिनायखौ गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों सासे सानै आइजोफोरा फिसियोब्लाबो बेखौ जों थोजासे होननानै बुंनो हाया मानो होनब्ला बे एम्फौ फिसिनाय